हेल' खोनादोंना नोंथाङा औ खोनादों नोंथां आंजों गेलेनायनि सोमोन्दै
औ नोंथां रायलायनो हागोन।
औ औ होनबा आं जागायनोसै नङाहोमबा?
औ नोंथां।
गेलेनाय होननानै बुङोब्ला ओरैनो ओ गेलेनाया जोंनि देहाखौ गोख्रों खालामनानै लाखियो गेलेनाय माने एक्सारसाइस एबा बियाम नङा होमबा? गेलेनाया मोननै रोखोमनि मोनसे जाबाय बायजोआव गेलेनाय एबा आउटदर गेम मोनसे जाबाय इसिंयाव गेलेनाय एबा न' सिङाव गेलेनाय इदुर गेम। बांसिनानो गेलेनायफ्रा जेनेबा जोलुर गेलेनाय क्रिकेट गेलेनाय बेफोर बेफोर जोंनि देहाखौ गोख्रों खालामनानै लाखियो खारनाय एबा बायदिसिना जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि गेलेनायफ्राबो जोंनि देहाखौ गोख्रों खालामनानै लाखियो देहा आरो सावस्रिनि थाखाय गेलेनाया जि हेथु गोनां बेजों लोगोसेनो जों गोख्रों जानानै थानो हायो गेलेनायजों लोगोसे नोंथाङा मा होननानै सानो?
औ नंगौ नोंथां माने जोंनि देहाफोर खौहाय माने राफोदै लाखिनो थाखाय आरो मोजाङैहाय जुदि नोङो गे गेलेबाय थानो हायोबा माने जोंनि देहाफ्रा माने गोख्रोङैहाय थायो आरोना माने राफोदैहाय जेन'बा जोंनावहायथ' गोबां जोङो बिदिनो आरामैहाय जेनेबा ओ जे जेबो मावा लासे जुदि नोङो आरामैनो बिदिनो जाबायल' थायोब जाबायल' थायोबा माने जोंनि देहाफ्रा माने गोरलैयैबो जालाङो आरोना जुदि नों थाङा बिदिनो ओ गेलेनानैहाय जुदि खारला खारलि बिदि माबा मोनसे गेम गेलेयोबा माने गेले गेलेनाय गेलेयोब्ला नोंथाङा माने नोंथांनि देहाफोरा माने गोरा राफोद जानानै थागोन आरोना जेरैबायदि नोंथांनि मोदोमाव देहायावहाय थैफ्रा खारसारनांगौ खौ माने बेफोरो खारसारनो हायो आरोना आरो नोंथांनाव बेमार आजार बेफोरबो माने खम जालांगोन मानो होनोबा ओ गेलेनायजों एक्सारसाइस जों माने एखेयानो जाहैनो नागिरो माने ओ जोंनि देहाखौ मोजाङै लाखिनो थाखायबा जोङो एक्सारसाइस खालामनांगौ बेखौ आं सानो आरो खालामनांगौ आनो जुदि देहाखौ मोजाङै लाखिनो गोसोब्ला आरो बेल' नङा माने जोंनावथ' गोबां रोखोमनि गेलेनाय फोर दङ दोरोङारि हिसाबै औ दोरोारि जोङो नायोबा सिगांनिफ्रायनो बिदिनो ओ गेलेनायफोरावहाय माबाबो दङ खमज्लायनाय दङ ओ बेफोरबो माने सानै औ औ गिला गेलेनाय दं गिला गेलेनायखौथ' जोङो बिदिनो ओ मा होनो गोबां जनो लोगो नांनानै माने जोङो गेलेनायखौ नुनो मोनो माने जे औ जेराव बे गिलाखौ बे मोनसे माने जायगायाव लानानै बेनिफ्राय माने बुखोनानै होनाय जायो आरोना ओमफ्राय बे बुनानै जेसेबां गोजान थांगोन बेसिमनिफ्राय माने बे जेराव बुदों बे जायगासिम बेसेबा गोजान थांदों माने बेखौहाय सुनाय जायो आरो आरो बेनि अनगायैबो जोङो ओ गुबुन गुबुन गेलेनायफोरखौ जोङो मोनबावो जेरैहाय लुबोैयो अन्थाइ गेलेनायखौबो जोङो मोनो माने ओ जोङो गोदो उन्दैनि ओमफ्रायनो गेलेबोनाय आरो बिदिनो आरो खारनाय खेला बारनाय खेला बेफोरखौहाय जोङो नुनो मोनो
नंगौ नोंथां
बेहाय जोङो गेलेनायावहाय बैखौहाय नुनो मोनो जोंनिथिं बेखौ गुद गुद होननानै बुङो आरो ना बेखौबो अन आखायनि ओ बेखौबो ओ बे खौबो गेलेनायखौ नुनो मोनो जोंनिथिं जायहायो आरो दाबो गथ' गथ'फ्रा गेलेयो आरोना नाथाय दायो गेलेयोबाबो माने बांसिन गथ'फोरखौनो एसे सोलायनायखौ नुनो मोनबाय आरोना दायो बांसिन।
जोंखौ नोंथां दाना मबाइल एबा जानबुंजों बांसिन बिजि। नुनो मोन मुखुब जानानै थायो दानि गथ'फ्रा मबाइलाव। जानबुंआव बायदिसिना अनलाइन गेम गेलेनाय नुनो मोनो नाथाय।
सोलेरनि थाखाय जोंनि सावस्रिनि थाखाय बांसिन। खारनाय गेलेनाय एबा जोलुर गेलेनायफ्रा बांसिन मोजां होननानै आं सानो। जोंनि देहानि थै खारस्रानायखौ मोजां। मोजां खालामो जनानै लाखियो बेजों लोगोसे खायसे गेलेनाया जेरै लुड एबा केराम एबा सेस गेलेनायफ्रा जोंनि मे लेम आरो गोसोखौ मा खालामो गोख्रों खालामनानै लाखियो होननानै आं सानो बायदिसिना
औ
मा होनो बोथोर गाज्रियाव जों बायजोआव गेलेनाय गेलेनायफोरखौ गेलेनो हाया नङा होमबा। अब्ला जों मा खालामनो हायो इसिङाव एबा न' सिङाव गेलेनायफोरखौ गेलेनो हायो जेरै केरम जाहैबाय लुड जाहैबाय चेस जाहैबाय बेफोर गेलेनायाव मेलेमनि गोनांथि जायो बेफोर जोंनि मेलेमखौ ट्रेन खालामनायाव एबा ओ मेलेमखौ बाहायनायाव एबा गोसोखौ मोजां मोनहैयो एबा मुखुब जानानै थाहैयो। जोंखौ गोजोननाय मोनहैयो आरो गेलेनानै ओरैनो थास्लायस्लाय नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां माने जोङो बेखौहाय माने ओरैबो माने बेराफारनैथिंबो माने ओरै फारसे ओरै फारसे माने बाय हेरायाव गेलेनाय जेरै खारनानै बारनानै गेलेनायावहाय जोङो माने दे हानि फिटनेसनि थाखाय माने देहानि मोजाङै लाखिनो देहाखौ गोख्रोङै लाखिनो थाखाय माने गेलेनो हायो आरो ओरै बेरा फारसे आथिं जोङो केराम आरो बेफोरबायदि ओ गुबुन गुबुन जेनेबा ओ लुद आरो बिदिनो टेबोल टेनिस माबा ओ बेडमिन्टन बेफोरखौहाय जोङो ओ माने माने बैफोर माखासेखौहाय बेडमिन्टनखौसो जोङो माबायावसो ओरैसो माबायावसो थागोन बियो माने देहानि गोख्रोंनि थाखाय। ओमफ्राय बै माखासेया औ औ आमफ्राय जोङो बेजोंहाय माने खायदा आरो बुद्धि आरो गियानफोरखौ माने गियान बाहाय नानै गेलेनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना। आरो बेजोंहाय औ जोङो बेजोंहाय बेनो माने गियानखौहाय फेहेरलांनो हायोना आरो ना। माने साननो हानाय ओ बुजिनो हानाय बेयो बांबोगासिनो बांबोयो आरोना बिदिनो औ।
दानि मुगायाव ओ बेफोरखौ गेलेनायखौ ओरैनो देहा मोजाङै लाखिनो थाखाय गेलेनायनि अनगायैबो मानसिफोरा बेखौ खामायनायनि लामा महरैबो लादों एबा के रियार हिसाबैबो लादों लेखा फरायनायनि अनगायैबो गेलेनायखौ लोगोसे लांफानानै ओ जोंनि मानसिफ्रा बिदिनो ओ गिदिर गिदिर फुटबलार जानायखौबो नुनो मोन्दों बुंनो थाङोब्ला हलिचरन नार्जारि मोनबायदि। बि बिथांमोनखौ गामिनिफ्राय जोलुर गेलेनानैनो बिदि गोजौ लेेभे लावहाय थांनानै ओ जोलुर गेलेनाय नुनो मोनदों नङा होमबा लेखा फरायनायनि अनगा यैबो ओरैनो देहाखौ गोख्रों लाखिनो थाखायल' गेलेनायनि अनगायैबो गेलेनायफोरनिफ्राय जों गावखौनो सालायलांनो एबा इयुनाव मोजांसिन रां खामायनो हानायनि सुबिदाबो दं होननानै आं सानो।
थांनांगौ बेथ' जोंनि मा होनो ओ दानि दिनावहायथ' बिदिनो माने गेलेनायाबो दावगाबोगासिनो दं माने सिगांथ' जोङो ओरैनो जोंनि ओ मोजां मोननाय माने जोङो देहाफोर खौ गोख्रोङै लाखिनो थाखायल'सो ओरैनो गेलेयोमोन माने मोजां मोननानैल' ओरैनो मा खालाम गोन बिदि जानानैसो गेलेयोमोन नाथाय दानि दिनावहाय रां खामायनायनि बिथिंयावबो माने फारसेबो बेखौ गेलेनायफोरखौ नुनो मोनसै आरो बिदिनो गोबां माने ओ बयजोंबो मिथिजानाय गेलेनायनि गेजेरजोंबो जोङो बेखौहाय नुनो मोनसै आरोना। माने जोंनि जे बोथोरा दावगानाय माने सोलायनायजों जोंनि ओ मा मा होननांगौ बिदिखौहाय दावगानायजों ओ बेजोंहायो औ सोलायगासिनो आरोना।
नंगौ नोंथां। बेनिखायनो आं सानो जोंनि बिमा बिफाफ्रा फरायनायजों लोगोसे मबाइल खौ नायथाबनायनि अनगायैबो जानबुंखौ बाहायबाय थानायनि अनगायैबो गथ'फोरखौ बायजोआव गेलेनो होनांगौ मेलेमजों लोगोसे देहा सोलेर राफोद जानायजों लोगोसे इयुनावबो जाहाथे गेलेनानै माबा मोनसे ओ साख्रिनि अन गायैबो माबा मोनसे मावनानै जानो हायो बेबायदिनि सुबिदा खालामनो होनांगौ होननानै आं सानो।
औ नंगौ नोंथां बेथ' नंगौ नोंथां बुंनायानो आरो जोङो उन्दै गथ'फोरखौ माने मबाइल फोरजोंहाय बांसिन गेलेहोयालासिनो माने एसे बाहेरायावहाय गेलेहैयोबा माने मोजां जायो आरोना मानो होनबा जोंना ओ जुदि ओ सिङावनो जुदि थाबाय थायोबा माने बाहेराफ्राव एसे मिथिंगाफोरजोंहाय खाब जानो रोङाबा माने एसे गोरोबफानो माने बेफोरनि गोग्गो बारहावाफोरखौ जायाबा माने जोंनि देहाफोराव खहा जायो नालाय बेखायनो आं सानो माने एसेसोआ ओ गेलेनांगौ आरो।
नंगौ नोंथां नंगौ बेनि अनगायैबो जानबुं बाह बाहायनाय एबा मबाइल बाहायनाया गाज्रि होननानै बुंनाय जायो नाथाय बेनि अनगायै एसे ओ दानि अनलाइन मुगायाव दानि मुगायाव इन्टारनेट दं नालाय मानसिफ्रा मा होनदों खायसे खायसे गिदिर गिदिर मबाइलाव गेम गेलेग्रा एबा स्ट्रिम खालामनानै फैसा खामायग्रा बिदि बायदिसिना नुनो मोनो ओ मबाइल बाहायनाय एब बा बांसिन मबाइल नायनाया गाज्रिब्लाबो बेजों लोगोसेनो रां खामायनो हानाय एबा एसे मोजां केरियार लानो हानायनि ओ लामाबो दङ होननानै आं सानो नाथाय बैसो लानानै ओ आंनि बायदिब्ला बैसोखौ नायनानै गेलेनांगौ आरो समबादि बाहायनांगौ होननानै आं सानो।
थां नोंथाङा जे बुंदों बेनो सैथो दा नोंथां जोंनाथ' टाइमा बो बारगासिनो दङ दिनैनि थाखाय ओ बेहायनो दोनथ'नायसै नोंथां।
गोजोननाय थाबाय नोंथां।